हेल' औ
औ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां
खबरा माबोरै नोंथां?
खबरा आंनाथ' मोजां नोंथांनिया माबायदि खबरा
आंनाबोथ' मोजाङानो दा बर्थमान ओमफाय नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
दाथ' ओरैनो ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायनानै दं माने रेस्ट लागासिनो मोने नोंथाङा
थिगानो आंबो दा ओरैनो दसे बेरायनो फैदो गा नाबिलिनि गिबियावनो ओ गोजोननायखौ जासिबाय आदाबिलिनि ओ ओ
औ आंबो उम आंबो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासे समनि एबा मोनाहां समनि गोजान हामग्लायनो बावहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय बेनिफ्राय दिनै मानि अ मानि सायाव रायज्लायगोन होननानै सानदों
ओरैनो नोंथांजों आं दा ओ जिथु गेलेमु आयदा नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होमबा
औ नोंथां मिनथियो नाथाय बारा मोनथि जागौ नाथाय थिग थाक मोनथि
औ औ औ नोंथाङा मिथिनायखिनिखौ बुंबानो जाबाय ग्लेमु आयदानि सोमो ओ एसे फोरमायना होदों आं जेरैबायदिहाय माने फुटबलानो जा क्रिकेटानो जा बायदिसिना गेलेनाय आयदाखौ दे
औ फ्राय आंथ' बारा गेलेनाय बारु माने इसे खम खम गेलेयो नाथाय आं काबादि गेलेयोमोन दाबो गेजेर गेजेर गेलेयो नाथाय बांसिन काबादिखौ गेलेनाय जायो आरो ओमफ्राय भलिबलबो गेलेयोमोन औव
सोमोन्दै एसे बुंना होदो नोंथांङा
अ नोंथांङा काबादि गेलेनाय नायफेरना मोन्दोंना मोनाखै नोंथांङा?
औ आंथ' नुफेरबाय। गेलेनोथ' आं ओरैय ओ स्पेसियेलि आं गेलेनो ओरै मोनाखै ओ उन्दैफोराव ओरैनो खेबसे खेबनै गेलेनाय गोसोआव दंङ आरो। ओं बेफोरबायदि बिदि माने बादायलायनाय बेफोरबायदि गेलेनो मोनाखै आरो
आंथ' गेलेना मोनदों मोननाया ओमफ्राय नोंथांङा मिथिना मिथिया काबादियाव बे बेसेबां गेलगिरि गेलेगिरि थायो?
ओरैनोथ' आं बांद्राय मिथिया जथिया जिहेथु आंङो बे खेलाजों बांद्राय लोब्बा गैखाया नालाय नुनायावलाय नुयो आंङो ओ नोंथांङा फोरमायना होबानो जाबाय।
औ ओरैनोथ थायो सा स्नि थायो आरो मोनसे मोनसे टिमाव माने मोनसे हानजायाव। गासैय सा स्नि थायो आरो अपजित बेवबो सा स्नि थायो आरो बेबायदिनो सास्नि सास्नि गेलेनाय जायो आरो बेबायदिनो गेलेनाय जायो माने टाइम हिसाबबो गेलेनाय जायो नाथाय बांसिन कम्पिटिसनावथ' माने बादायलायनायाव बांसिन टाइम हिसाब थायो आरो हमना लाबाय ओ दा थामजि मिनिटनि मोनसे गेम जागोन। थामजि मिनिटावनो माने नों थांलाय आं थांला--य माने गुबुन गुबुन ग्रुपजों थांलायनानै बिदिनो काबादि काबादि बुंनानै बेबायदिनो ओ गेलेनांगौ आरो खेलाखौ।
औव औव। ओ
बेथ' आरो मोनसे ओ न'नि सिंङाव रायज्लायनाय अ न' सिंङाव गेलेनाय खेलाबो बे मोनसे।
औव
माने जेसेबां बुंनांगौ आरो बे गोबां माबा माबि होनना माबा दं रुल रु गतः गलफोर दं बेफोरथ' दंङ आरोखि माने अ दं बेबायदिनो आरो। बेनिफ्राय
औ‌व
नोंथांङा मा माफोर खेला खेला गेलेनानै मोजांसिन मोनो बांसिन गेलनाय।
आंथ' बिदि गेलेमु आयदायाव बांद्राय बिदि गोसो गैया नाथाय आं गेलेनो मोनदों जों जोंनि गामि जानाय ओनसोलफोराव जानाय जेहेथु सरासनस्रा गेलेनाय सुबुंफोरनि खेला बेफोरखो आं गेलेनो मोनदों आरो। ओ जेरैबायदिहाय माने जोलुर ओ जोलुर गेलेयो।
औ नोंथां आंबो जोलुर गेलेयोमोन नाथाय दानिया एसे खम जाबाय आरो।
औव
दा गेलेला गारनाय बायदि जाबाय। उन्दै समाव गेलेना मोनदोंमोन। औ
औ औ औ
बिदिनो आंबो उन्दै समाव जोलुर गेलेनो मोनदों बा क्रिकेट गेलेनो मोन्दों। बिदिनो खारनाय बादायलायनाय गेलेनो मोनदों दा नों थाङा बुंनाय बायदि काबादि बेफोरखौबो गेलेनो मोनदों। बिदिनो गोबां बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ गेलेनो मोनदों आंबो।
औ ओमफाय नाथाय दा बारा गेलेनाय जाया आरोना नोंथांनि बुंनाय मथेबा बेबायदि बुंनागोन। औ
औ औ दाथ' गेलेनाय जाला बिदि।
दाथ' आरो खामानिबो खामानिनिबो मुखुब जादों एसे जानो हागौ।
औ औ औ खामानियाव मुखुब जाबाय दा खायसे खायसे गावनि जिउनि थाखाय खायसे खायसे माने खामानिखौ मावनो गोनां जाबाय आखायाव लानो गोनां जाबाय। आं बेखायनो बेफोरबायदि ओ खेला गेलेनाय आय-आयदाफोरावहाय माने बांद्राय बाहागो लानो हाला आरो।
औ नोंथां बेनो आरो जेब्ला
अ
सम थायो बे समावनो गेलेना लानांगौ होननाय बायदि आरो। माने जेब्ला माने बैसो बैसोआ सोलायब्ला माने बैसोआ बांलांबा गासैबो गुबुन गुबुन जालाङो माने माने जाय ओ सम सम मोनना जालाङो मानोना गासिबो गाव गावनि खामानियाव मु खुब जालाङो बेफोरनो आरो
औ
बेनि थाखाय जेब्ला सम मोनो अब्लानो जेब्ला सम मोनो अब्लानो बेफोरखौ गेलेना लानाया मोजां होन-होननांगोन आरो नंगौ ना नोंथां?
औ औ दा बेफोर गेलेनाया माने देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंनि सावस्रिनि थाखाय मोजां, जोङो ओ जोलुरखौ ओरै सानफ्रोमबो जुदि गेलेबाय थानो हायाबाबो माने सम सम ओ समफोरखौ मिलायनो हायोबा माने गेलेनांगौ आरो। ओ मानो होनना बुङोब्ला जोङो औ
बुं नोंथां, औ बेनो आरो माने जेबो
औ जिहेथु माने जोलुर गेलेनायाव जोङो ओ खारनो गोनां जायो। बा ओ जोलुरखौ जोङो जोनो थाखायथ' माने होसो होसोसो जोनाय जायो नालाय। बेयाव माने जोंनि दे-देहायारि जोबोद माने बोलो नांगौ जायो, बेयाव जोंनि सावस्रि फोरा माने जोंनि जिथु थैनि खारसार दिंनाय बेफोर मोजां जायो। आरो बे बेफोरबायदि देहायारि बोलो होनो गोनां खेला आरिफोरखौ गेलेयोबा जोंनि जिथु साननाय हनाय बेफोरबो एसे गोख्रों जायो आरो।
औ नोंथां बेयावनो आरो जों सेलाय सेलायनायबो जायोना बेयाव माने बिथिं खारलाय बिथिं खारलाय बेबायदि सोलायनाय जानायाव जोंनि ओ माने देहाया पुरा माने जोंनि आथिंनिफ्राय गोजौसिम गासैयावबो थैफोरा खारस्रानाय जायो, ओंखायनो बे खेलाया अ जोबोर मोजांबो बुंजायो आरो। आरो बेयावथ' जोंनि जोंनि मेलेमफोराबो एसे माने ब्रेनाबो एसे जौगानायाव फैयो आरो माने, मानोना जों अ नंगौ जों मेलेमखौ बाहायनाय जायो। मानोना जुदि बि सासे ओ गुबुन मोनसे हानजानि गेलेगिरिया जुदि फैनानै आंनि बलखौ सेनो फैयो अब्ला आं बेयाव साननाय जायो माने जुदि आं बिनिफ्राय बासायनोबा बबेथिं लांनांगोन माने बलखौ
औ औ
अ बेफोरखौ सान माने जलदि माने खम समनि गेजेरावनो जों साननानै बेखौ लांनानै जों गलाव सहैहोनो हानांगोन माने बेफोरफोरखौ साननायाव अ साननायफोराबो अ साननायफोराबो गो ख्रै जायो बेयाव माथ्र' माने जों देहायारिल' मुलाम्फा गैया बेयाव जोंनि खर'नि एबा मेलेमनि सान्नायनि बेफोरनिबो मुलाम्फा दं होननानै आं सानो आरो
औ दं, दं थारैनो नोंथां जोंङो जिहेतु माने बेयाव माने गोबाव सम सानबाय थानो हानायनि जिथु खाबु गैया नालाय बेयाव माने बलआ जेरै फैबाय थाबनो नों साननांगोन आरो नोंनि देहानि बोलो खौबो नांबाय लोगोसे नोंनि मेलेमनि जिथु साननो हानाय गोहो बेखौबो नांबाय
बेयाव माने गासैबो गासै बिथिंनि ओ गासै बिथिंनि। नो जौगानाया जोंनियाव जायो आरो बेयाव।
औ जायो।
नंगौना नोंथां आरो बेफोर औ आरो आं सानो बेफोर खेलाया माने बेफोर गेलेग्रा। गेलेनाय फोरा। बांसिन उन्दैफोरनि थाखाय जोबोर मोजां होननानै आं सानो माने।
औ उन्दैफोरनि थाखाय मोजां जाय़ो।
औ मानोना जुदि जों खेला गेलेयो अब्ला जोंनि। देहायारि जौगानाया जोबोर मोजां जायो माने गोग्गोम जायो। ओ माने उन्दै समावथ' जोंनि हारा। आरो मोदोमफोरा एसे गुरै जायो ना।
औ
माने अब्ला जों इसे बेफोरखौ गोरा खालामनांगोन माने बेनि थाखाय एसे। गेलेब्ला माने गासै बिथिङाव जोंनि हाराफोराबो जौगानायाव हेफाजाब खालामो। माने जुदि जों। माने सेखा मोनसेखौ जुदि बाहायालाबानो जों दोनो माने। बाहाया लाबानो जों दोनबाय थायोब्ला बे माराम जानानै गाज्रि जालांनो हागौ। बुद्रा जालांनो हागौ बेबायदिनो जों जुदि बेखौ सानफ्रोमबो बाहायो। दानबाय थायो। औ साफा खालामबायदि अब्ला बे गोबाव जालांगोन आरो बेबायदिनो जोंबो जुदि जों जेबो खालामालाबानो जिरायनाल' थाबायदि उन्दुनाल' थाबाय थायो अब्ला जोंनि मोदोम बारिगोन हाराफोरा मेटाबलिजम ना जायखौ बुो माने। इंराजियाव बे बुस्थुआ खम जालांगोन माने बेफोरखौ जुदि जों बारा खालामनोबा जों बेफोरखौ जों सानफ्रोमबो खामानियाव लाबोनांगोन माने बेबायदिनो गथ' गथ'फोरनि सायावबो बेफोरनो आरो जेब्ला गथफोरा गेलेगोन अब्ला बिसोरनि हाराफोरा गोग्गोम जागोन आरो देरलांगोन। बेबायदिनो आरो बि जुरफोर गोनांथि होननानै आं सानो आरो।
औ
आरो उन्दैफोरल' नङा गेदेरफोरनावबो बेफोर जोबोर मोजां। दखार माने अब्लास जोंनि थाव थै देहानि थैफोरा मोजाङै खारस्रागोन। माने खामानि मावनो गोसो जागोन मोदोमखौ रेजें मोनगोन।
औ नंगौ दा जियानोजा समा जाबाय नोंथां जोंना।
औ नोंथां।
नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै।
औ उननि समाव खाबु मोनोब्ला बिदिनो सावरायफिनगोन।
औ जागोन नोंथाङा गोजोनथों गोजोनथों।